ओम नोंथां।
खोनानो हादोंना नोंथांङा।
औ औ खोनादों।
औ नोंथाङा दा एसे फ्रि दंना?
औ दे।
हेलौ।
औ।
नोंथांङाजो आं फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन।
औ दे।
हेलौ। जों दा माइ आबादनि बागै एसे सावरायलांनोसै नंङा होनबा नोथां।
औ दे।
ओरैनो जों आबादखौ जोंनो गोनांसिनबा जोंनो माइ आबादा गोनांसिन नंङा होमबा जोंनि जानाय ओ आदारनि थाखाय ओरैनो ओ दानि माइ गायनाय गोदोनि माइ गायनायजों नोंथांङा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि माने सोलोंनाय नुदों बा फाराग नुदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ औ नोंथां माने
हेलौ।
ओम खोनायाखै
नोंथां।
खोनादोंना औ आं खोनागासिनो
अ होमबा नोंथांङा एसे फोरमायगोन नामा
औ औ माने गोदोनि माइ गायनायाथ' गोदो मोसौजों हालेवोमोन जों हालेवनानै मानसियानो
औ
मोसौजों हालेवनानै मानसियानो गायोमोन माने
औ
थ' नाथाय दानि माइ गायनायाव गोबां फाराग नुनो मोनबाय आरो जेरै मेचिनफोर फैबाय ट्रेक्टर फैबाय हेन्द ट्रेक्टर फैबाय बेफोरबायदि बिदिनो हानायनि थाखायबो हाग्रा मेचिन फैबाय माइ हानायनि थाखायबो बेफोरबायदि बिदिनो माने हालेवनाय समावबो गोदोयो
औ
खारायनाय
औ
सामार होनाय
औ
बेफोरबायदि दंमोन आरो गोदो माने फार्स्टआव ओरैनो हालेवग्रोना लाबाय बेनि उनाव आरो हालेवबावबाय बेनि उनाव लास्टाव फोमोनबाय बेनि उनावसो गायनो मोनबाय नङा होमबा
नंगौ नंगौ
नाथाय माने आथिखाल बेफोरबायदिखौ माइ गायनायनि बेफोरबायदि आदबाबो माने
औ
जोबलांनो हमबाय आरो खारायनाय साबोर होनाय सामार होनाय बेफोरबायदि
औ
मोननै मोनथाम बेबायदि आदब दंमोन ना मोनथाम आदब दंमोनना बेफोरबायदि आजिखालिथ' ट्रेक्टरजों डाइरेक्ट खनसेनो होबाय हालेवनाया बेनि उनाव मो मोनाखैबा आरो खन फिनसे होबावबाय डाइरेक्ट गायखाबाय बबावबा बबावबाथ' रटारफोरजों होनाया खनसेयावनो मोनखानाय बादि मोनदों बाथाय खनसेयावनो गायखाबाय आरो हानायावबो ओ माने गोदो मानसियानो हाजोबोमोन आजिखालि मानसियाबो हायो आजिखालिबो अब्लाबो माने मिेसिनफोरबो फैबाय मारा होनायाव गोदो मोसौजों होयोमोन मानसि आइ थिं गाहोनानैबो एसे एसे
औ
माने हाइथ मारा होनाय बायदियानो होननांसिगौ बेखौ बेफोरबायदि एसे एसेबो गाहोयोमोन माइआ एसेल' मोनबा
औ
नाथाय आथिखालाव मोसौजों मारा होनायाबो जोबोद खमायलांबाय मारा होग्रा मेसििनजों फोथारावनो खनसेनो मारा होनानै खनसेनो माइखौल' गोजा आन्था न'आव
औ
लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो।
दा नोंथांनि नोंथांमोननि ओनसोलथिं बोरै सोलिगासिनो? एसे फोरमाय होनो हागोन नामा?
औ हागोनदां ओरैनो जों बुंनो थांबा गोदोनि गोदोनि आबाद मावनाय दानि माइ गायनाय आबाद मावनाय बुंनो थांबा जों बिबां सोलायनायुनो मोनदों नङा होनबा?
औ
मानो होनोब्लाबो दानि जुगावथ' गोबां खामानिखौनो जों मेचिनजों मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरावबो।
औ
बेजों लोगोसे जों बेजों लोगोसे जोङो गोदो मोसौजों हालो मायनानै जों ज' ज' माइ गाय जोङो मोनामोन नङा होमबा? दानि जुगावथ' जोंना आलि दाननोबो जोंना हाजिरा नांला एबा बदल एबा सावरि नांला जोंनो ओ दानि जुगावथ' जों आलिखौ जों ट्रेक्टरजोंनो दाननायखौबो जों नुनो मोनो आलाय दाननाय आरो बेनि आरो बेनि सायाव जोङो माइ माइ गायनाय मेसिन खौ जों दाना जोंनि जों बांसिनखौनो मिसिनखौनो जायो आरो माइ गायनाय हरखौहाइ।
औ
बारा गायनायखौ जों नुनो मोनला गोबाङानो माइ गायग्रा मेसिनजों गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जों मोसौ हाल हेलौ खोनादों ना नोंथां?
नेटनि एसे प्रब्लेम जादों खोमा नोंना?
अ नथा खोनादों ना हेलौ
जाबाय दे बुंदो।
जों गोबां गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होनबा? जों मोसौनि जों मोसौनि जायगायाव जों ट्रेक्ट'र हालेवनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जों मानसि गायनाय आखाइजों गायनाय खिनिखौ जों मेचिनजों आजिखालि माइ गायनायखौ जों नुनो मोनबाय आखायजों खदालजों जोङो खदालजों आलि दाननायखौ जों आजिखालि जों मेसिनजों आलि दाननाय नुबोनो मोनबाय जोङो
औ
आखायजों हानाय माइखौ जोङो जों आजिखालि मेचिन हानायखौ नुनो मोनदों।
ओ नोंथांमोनथिं माने ओ माइ गायनायाबो मेसिनजोंनो गायग्रा जाबाय नामा?
औ जोंनिजों बांसिनखौनो जों दामाने बिराद सोलायबाय माने जोंनि साइड जों ओ गोबाङानो जोंनि साइदजों माने टाइम बेस्ट जायो होननानै बांसिनानो जोंजों ओ मेचिनजों गायो माने ना मेसिन जोंजों एभेलेबेल जाबाय माने गायनाय गायग्रा मेसिनाबो
अ जोंनिथिं माने नोंथां उम मेसिनजों गायनाया एसेबां सोलिथ'वा आरोना माने सौहैथ'वाखै जोंनिथिं।
औ
जोंनिथिं ओ मानसिफोरानो गायो आरो ओमफ्राय हालेवनाय
औ
मारा होनाय हानाय
औ
हानायाबो एसेबां मेसिनजों
मेसिन जोंनो जाजोबबाय माने
औ
जेनेबा नोंथां ओ नों गोदोनि जिखिनि आबाद मावनायखौ साबसिन मोनोना दानि टेक्न'लजि जा सोलिनाय मेसिनजों जों गायनाय फुनायखौ नोंथाङा मोजां मोनो एसे फोरमायना होदो
आं औ खोनादों ना
औ नोंलाय नोंथाङा
औ
औ खोनादों बुं
हेल'
औ खोनादों बुंलाय नोंथां औ औ खोनादों
ओ औ माने ओ गोदो गोदोनिख्रुइथ' दानिया मोजांसिनखा बुंनो थाङोबा
औ औ
नङा होनबा
नंगौ नंगौ
गोदोनि गोदोनिया देहानि खस्थ' गोजामोन गासिबो माने माव एसेबां मावबाबो एसेबां एरामोन नाथाय नाथाय आथिखालनिया गासिबो मेसिनजों जानाय लोगो लोगो
औ
नों देहानि खस्थ'आ जोबोद खमायबाय आरोना
औ
आरो खामानियाबो खम समनि गेजेरावनो खम समावनो माने गोबां बुरजा बिबांनि खामानिखौ नों दसेनो माने गोरलैयै गोरलैयैनो मावनो हानाय जाहैबाय माने नाथाय गोदो आथिखालाव समाबो बांसिन नांगौमोन खस्थ'आबो बारासिनमोन आरो खामानियाबो एरसिनामोन माने एरसिनासो आरो
उम
नाथाय आथिखालाव समा खम
औ
गोरलैसिनबो आरो खामानिया एरसिनो माने आइ जासिनो बेफोरबायदि आथिखालावथ' मोजांसिनसो माने आं मोजांसिनखौनो नुयो आरो
औ औ ओ नोंथांमोना माइ गाय गायोना
औ गायो नोंथां
औ नोंथाङा
नोंथांमोनालाय
जौ जोंनाव गायो ओ नोंथाङा बांसिन ओ मेचिन बाहायोना ओ ओरैनो मानसि बाहायो बांसिन माने मानसिजों गायो ना मेसिनजों गायो
औ नोंथां मोननैबो समान समानानो जाफ्रामनाय बायदि जायो
औ
माने हालेवनाया मानसिया हालेवला
औ
हालेवनाया ट्रेक्टर पावार टिलार पावार टिलारथ'
औ
एसेबां बाहाया खिन्थु ट्रेक्टर जों
औ
औ
गायनाय फुनाय बेफोर ओमफ्राय
औ
रोगानो मारा होनाय बेफोर मेसिना जाहैबाय आरो
औ
बुंदोंबा फिफ्टि फिफ्टि जाबाय आरो मिसिन मानसि
औ दानि जुगाव जों टाइमखौबो जों गोबां गोनांथि नङा होमबा
औ नंगौ
हेलौ
टाइमा औ खोनादों
नङा होनबा गासैनिबो थाखाय
हेलौ
औ खोनादों नोंथां
हेलौ
ओ जि जिखिनि नोंथां दाथ' टायेमाबो जासिगोन नङा होमबा
औ
ओ नोंथांजों रायलायना गोजोननाय मोनबाय माइ आबादनि बागै रायलायनानै जिखिनि नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां उनफ्राव फिन लोगो मोनलायगोन आरो औ दे
दे गोजोननाय थाबाय दे